औ खोनादों नोंथां अ आङो अब्ला नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ फ्रियानो दङ।
अ अ थ' नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव दसे सम सावरायनो होननानै फन कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन दे सावरायनो हागोन।
अ दे
थ' जोंनि आयदायानो जाहैबाय बिफां लाइफां
बिफां लाइफांनि बागै एफा एनै सावरायनोसै जों जोंनि मिथिनायखिनिखौ
औ औ औ थ' आं फोरमायग्रोनोसै एफा एनै बेनि उनाव नोंथाङा एसे फोरमायबानो जाबाय। जागोन दे
औ थ' जों बुंनो थांङोबाथ' बिबां बिफां लाइफां गैयाबानो जोंनि जिउआनो
ओरैनो गैया होनजायो ना नोंथां। ओ जोंनिफ्राय सिगाङो बिफां लाइफाङानो फैग्रोखादों बे बुहुमाव।
आरो बिफां
बिफां लाइफांनि थाखायनो जोंबो दा थांनानै दं आरो ना
थ' गोदोनिफ्राय दासिमावथ' बिफां लाइफाङा माने बिराद खम जालांबाय ओ दा बेखायनो पलिउसनाबो बारा जालांबाय नुनो हायो आरोना जों बयबो मि थिखायो खोथाखौ बेखायनो मेरला ओ जोंनि स खारा मेरला माबा माबि ओ प्रग्रेम बर'नो बा माबा मोनसे खा ओ बिदिनो प्रजेक्ट बर'नो जायनि थाखाय बिफां लाइफांखौ बासायनो सान थाखायनो बिसि बर'नो आरो नाखि लामा लामा बिदिनो जोंङो थाउन सह रावबो नुयो आरोना लामा लामा बिदिनो ओ बिफां फिसा फिसा गायनाय। जाहाथे ओ बयबो बेखौ मोजाङै नायथों आरो जोंनि ओ पलिउसना एसे खम जाथों मानोना बिफांनि बे थाखायनो जोंनि ओ बुहुमाव जे पलिउसन दङ जों जे गारि मथर सालायो बेफोरनिफ्राय पलिउसन जे बर'नो जोङो बा कारेन्टफोर बानायनायाव जे पलिउसन फैयो बेफोरनि थाखाय जोंनि बुहुमा लासैनिफ्राय लासै थैहां
फैहांगासिनो दं आरोना जोंनि बुहुमानो थायाबा जों मारै थागोन।
फोरखौनो जोंनि बिफाङानो बासायो आरोना जोंखौ थ' मानसिनिफ्राय बांसिन बिफाङा थानांगौ बेबायदि मोनो आरोना खिन्थु दा मानसिफ्रा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं ओंखायनो थानो जायगा गैयै खायनो हाग्राबारिखौ सिफाय लाङै लाङैनो मानसिफोरा गावनि थानायनि जायगा बानायनानै ओ बिफांखौ माने फोथैलांगासिनो दं आरोना। दा बिफाङाथ' माने बेलेग बेलेग ओ खामानिया बिराद बाहायजायो जोंनि जों न' लुनायफोरनो माबा बेरा दुमनायनो जोंनि फुजा हिरि जे दं बेफोराबो बाहायो बा जों माबा मोनसे बानायो बा माबा मोनसे न'नि थाखाय फारनिचार बानायो अब्लाबो जों ओ बिफांखौ बाहायनाय
बाहायनाय जायोनालायथो ओ त' बेखायनो बिफांया बिराद गोनां थि
मोनसे जिराद आरो जोंनि थाखाय आरो ओ जों नायनो थाङोबा ओ बयबो माने ओ गावबागाव गावबाागाव न'आव बिफां गायनानै लानाया गाहाम आरो ना। त' दा जेरैबायदि गरम फैनानै दं त' बेफोरनिफ्राय जों बासिनो हायो। इमान माने जे सान्दुं गरम बार गैयै जुदि बयनावबो बिफां एफा एनै गायनाय थायोब्ला बे एफा एनैयानो बय ओ बिराद बांलांगोन बेनि थाखाय गरम फोरनिफ्रायबो जों एसे ओ राहा मोनगोन आरो रिहाय मोनगोन।
थ' आंनि साननाय सिमाव बिसिनोमोन आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोनना एबार?
औ। नोंगौ थारैनो दिनै जोंनि जि आयदा लानाय बियो मोनसे गोनां मानोना बिफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ। आरो बिफां लाइफांदों जोंहा मोनसे मोजां बेबायदि सोमोन्दो दङ। जायखौनोखि जोङो दिनै सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो नांगौ जि हां लानो थाखाय जोंनो बार नांगौ मानसिनो अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइड बेबायदि माने बिफां लाइफां
दा बेयाव माने मोनसे मोजां सोमोन्दो दंलायो आरो दा बेनिखायनो जोङो माने दानि दिनाव जों गोबां बिदिनो बिफां लाइफांखौ माने बिदि नस्थ' खालामनाय जोङो नुदों नोंथाङा बुंलांखाबाय। माने नोंगौ बिफां लाइफांखौ जोंनो मालाबा समाव माने बेबायदिनो नांगौ जायो बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोङो माने दाननो गोनां जायो आरो उपाय गैयियाव दा जोङो दाननायाथ' दानो नाथाय जोङो दाननानै बिनि सोलाय जों ओ गायफिननोबो नांगौ आरो बिफां लाइफांखौ दान दाननानैल' जोङो दोनोब्ला गायफिनाब्ला जोंहा बिनि माने फिन माने सुख'फिननाय माबाया जाया आरो जों जेसां दानो आरो गायफिननो नांगौ आरो आरो लोगोसे दिनै माने बिदुंनि बांनायाबो माने दुंथाया बांसिन माने जाबोगासिनो दा बे फोरनि जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां जि जायगायाव बांसिन थायो बे जायगायाव थारैनो माने बिनि ओ बोथोरा माने नर्मेल बिदि मोजां जायो आरो जों बयबो मोनथिखायो।
दा जोंनियाव बिनिखायनो बिफां लाइफांफोरा माने गोबां बिदि दानफायजागासिनो दङ दा बेनिखायनो जों नियाव गरमाबो माने सानफा एफा बांबोबाय थादों आरो दा बेफोरनिफ्राय जोङो एसे रैखा मोननोबोला माने जोङो से सांग्रांथि जानांगोन आरो आरो बिफां लाइफां गायनायाव जोङो माने गोसो हो होनांगोन।
नोंगौ दिनै जोंङो गामि जोंनि ओंखोलफोरावथ' जोंङो माने बिदि बिफां लाइफांजोंनो बुंफबनाय नुनो मोनो अब्लाबो माने गोबां। जागाफोराव बिदि बिफां लाइफांफोरखो दानफायनायखौ नुनो मोनदों आरो। बिदि गुबुन गुबुन आबाद खालायनो थाखाय बा बिदिनो गोबां खामानिनि थाखाय माने न' लुनो थाखाय बिदि दानफायनायखौ नुदों नाथाय गोबाङानो बिदि आरोबाव माने बागान बेबायदि खालायनायखौबो जों नुदों बिफांनि बागान बा गुबुन गुबुन बिदि बिफां गायनाय।
नाथाय जोङो आरो बिदिनो बांसिन गायबावनो नांगोन आरो बिफां लाइफांखो
अब्लासो जोंनि मिथिंगायाबो सोमखो फोर मोजाङै थाबाय थागोन आरो जोङो मोजां बारहावाखौ मोनगो गोन आरो
जोंनि जि बे नोगोरफोरावथ' माने दिनै जों बिफां लाइफां दानफायनाय नुदों। नाथाय बिफां लाइफांफोरा थानो नांगौ आरो माने गुबुन हादरफोराव जों नायोब्लाथ' माने बिफां लाइफांफोरखौ जोबोद बिदिनो माने दानफाया बिदिनो माबा मोनसे खालामनानैबाबो माने खायदा खालामनानैबाबो माने दोनो आरो मानो होनब्ला बिफां लाइफाङा जि नोगोरनि जि पलिउसन जि गाज्रि बेफोरबायदि बेफोरखौ माने सोबनानै लायो आरो ओंखायनो बिफां लाइफांखौ नांगौ आरो बिफां लाइफां थाबोला माने बेमार आजार जानायनिफ्रायबो एसे खम जायो आरो मानो होमब्ला गाज्रि बारहावाफोरखौ बिफां लाइफांफोरा माने सोबनानै बेबायदि लानाय जायो बेखौ जों मिथिनो हायो। आरो लोगोसे बिदिनो माने बिफां लाइफां जों गायनायाव दानि गोबां माने बिदि अर्गेनाइजेसनफोरा गोसो होदों होनाया नाथाय जोंनि बिदिनो सरखारफोराबो माने बांसिन गोसो होबावनांगोन आरो बिफां लाइफां गायनायाव अब्लासो जोंनि मिथिंगाया माने मोजां जागोन आरो जोङो दिनै गोबां अखाफोरखौबो माने खम मोननो हायो। दा बेफोरनि जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां थाब्लासो माने मोजां मिथिंगाया थाब्लासो अखाफोराबो माने मोजां फैयो आरो अखा मोजां मोननो हायाबा थ' जोंनि आबादफ्रा मोजां जानाय नङा। आरो आबाद मोजां जायाबाथ' जों माखौ जानो बेबायदि जायो।
औ
आंनिफ्राय आं बेखौनो बुङो आरो नोंथाङाबो एसे बुंबावनो हागोन
नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों गुबुन हादरफोराव माने फिफां लाइफांखौ खायदा लानानैबाबो माने गायोबा ओ नायो आरोना दा बेफोरो जोंनि हादोराव बारा नुनो थां थाङा आरो ना मानसिफोरा दं होननानै ओ इंलिसनि जेरैबा टेकिं फर ग्रान्टेड लायो आरो ना ओ बिफां लायफां थैनो थाङोबाथ' जोंबो थैफालांगोन। मानोना बयनिबो बे जिउआ गावजों गाव ओ सोनारलायसिननाय थायो आरो नालायथो
दा बिफां लाइफां गैयाबानो बे बिफां लाइफांखौ जाग्रा जे ओ फिसा फिसौ एम्फौ बा जुनारफोर दङ बिसोर थानाय नङा बिसोर थायाबा बे जों जे दाउ बेदरफोर माबा माबिफोर जायोबो बिफां लाइफांखौनो जों ओंखाम संनानै ओंख्रि संनानै जायो जे बेफोर थानाय नङा बिसोर थायाबा जों थानाय नङा। थ' बुहुमानो थैलांगोन आरो ना दाथ' थैनायनि लामायावनो दंखायो नालायथो। थ' जों जेसेबां हायो बेसेबां माने बिफां लाइफांखौ गायनाया साबसिन बेफोरनि थाखाय
बे बेलेग बेलेग बबा आइरिया मोनसे थायो।
बे हिसाबै मानसिफोरा गायलांनो हायो आरो। जेरै बयबो गावनि जन दिनाव ओ ओरै पार्टिफोर खालायो आरोना। बेनि ओमफ्राय साबसिन आंनि साननाय आरो ना जसिबां बैसो नों जादों बेसिबां बिबां बैसोनि नों बिफां जुदि गायनो हायोबा नों बिस बोसोरसो उनाव जेला नों बोरायगोन बुरैगोन अबा नों मा होनो बार मोजां मोनसे मोनगोन आरो नों सानसे रोखोमनि थानो मोनगोन आरोोना थह जायफोरनाव मानानि हा दङ हा हु दं बिसोरो गायनो हागोन।
हागोना मा होनो बिदिनो पाब्लिक जायगायाव
फोथारफोर जे दं बेफोराव गायनो हागोन। जेहाय मानसिफोरखौ बारा बिदिनो दिडिस्ट्ब होआ आरो मा होनो
बे जायगायाव गायनो हागोन आरोना मानोना ओ
' गोनांथि गायाबा बबेनिफ्राय बेबायदि बिफांनि माबाया संखाया बारायगोन आरो।
बारगोन आरो ना।
थ' जों बासायनांगौ बिफां लाइफांखौ
बेसोर गैयाबानो जोंबो गैया नालाय औ औ नोंगौ। उम उम।
अब्ला जोंना समाबो जालांबायना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ अब्ला दोननायलायसिगोन ना नोंथां।
औ जागोन दे जाथ'सिगोन औ दे। औ दे गोजोनथों।